औ खोनादों नोंथां
औ औ दे होमबा गिबियावनो बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावसोमहरबाय
औ दानिया जोङो सम दङबा मोनसे टपिकनि सायाव एसे सावरायजागोन ना नोंथां
औ जागोन दे
औ दायो बोथोरनि सायावनो रायज्लायनोसै नङा होमबा
औ जोंना दा बोथोरा माबायदि जानानै दं बेफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै औ
औ दे अब्ला आं एसे बुंग्रोनि
औ दे
दासान्दिथ' बोथोरा मोजांखौनो होननांगोन मोजाङैनो सोलिनानै दङ माने दाथ' दैज्लां बोथोराव बोथोर ना गायनाय फुनायनि बहर बोथोरथार जुलाइ माद दानावथ' गायनाय फुनायनियाव नां बथाबनानै बयबो मुखुब जाथारो आरो बे बोथोरावनो ओरैबायदि मोजां जानानै दं सान्दुंआबो बारा खराद्राइबो नङा अखायाबो दैबाना जालायलायनाय हाथ'वाखै माने थिगानो सोलिनानै दंथ'यो आरो बोथोरफ्रा गायनाय फुनायनि थाखै बिराद मोजां सुबिदा जानानै होदों दैनिबो आंखाल गैया सान्दुंनिबो इसेबां अभार टेनसन गैया बिदि जानानै दं आरो नोंथां जोंनिथिंजायो
औ देग्लाय ना
औ देग्लाय बिराद मोजां माने अखायाबो नांगौ बायदि जागासिनो दं जों साननानै नायोबा थांनाय बोसोरावथ' बिराद सान्दुं दुंखावनायजोंनो गायनाय फुनायाव बारा मोजां जायाखैमोन ना। नोंथां गोसोआव दङना थांनाय बोसोराव औ बिराद दुंखावनाया बारा जादोंमोन आरो थांनाय बोसोरावहाय गरम जादोंमोन बेबायदिनो जोंनि क्लाइमेटआ एखे थाबाय थाया। सोलायबाय थायोना जोंनि बोथोरा बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोर होनानै बोसोरफ्रोमबो अ अखा हाबाय थागोन बेथ' नङाना बुजिदोंना नोंथां
औ औ
उम उम दैज्लां बोथोर होननानै जेब्लायबो अखा हाबाय थागोन मेसें बोथोर जानानै जेब्लायबो गुसु गोजांनाया बारा जागोन बेबायदि नङा नोंथां। माने क्लाायमेटआ जोंनि बोथोरा जेब्लायबो चेन्ज जाबाय थायो एखे मासबाबो थाथाया जोंनि मिथिंगानि थासारिखौ लानानै जोंनि बुहुम बिखुंनि दुंथाइ आरो सुथाइ अखानि बिबां आरो सान्दुंनि बिबाङा खम बारा जाबाय थायो आरो
औ
खोनादोंना औ बेबायदिनो देग्लायनि बोसोराव जोंनि बुहुम बिखुंनि दुंथाइ आरो अखानि बिबां गासिबो मिडियाम आवनो दङ बिराद मोजां सुबिदा जानानै दं आं सानो थांनाय बोसोराव जेरैबायदि माइ आबाद जेरै बायदिसिना अखाजों मोननाय दैजों मोननाय आबादफ्रा जेरै एसेबाबो खम जादोंमोन देग्लाय गासैनि सायाव फुरा जागोनखौ आं नुहरदों आरो दानि थासारिखौ नायनानै
औ औ
उम जोंथिंजायथ' गायनाय फुनाय बिराद मोजां सोलिनानै दङ। एसेबां मानिे खस्थ'बो मोनाखै औ
औ नोंथाङा बे एसे सोलायनायनि बागै ओ बुंनो हागोन नामा माने जिहेथ थि जोंना बोथोरा दा बांद्राय माने स्टेबोल नङा आरो सोलाय सोल' जाबाय थायो। अ अखा बारा बा सान्दुं बारा जायो बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ जोंनि बे जुदि बोथोरखौ जों बे क्लाइमेटखौहाय जेरै थियाव लाखिनो गोसोब्ला जों एक दमबारे मिथिंगानि थासारिजों समानै जों मिथिंगाजों खारफानो रोंनांगोन आरो मिथिंगानि जों एसे एरखेबानो जोंखौ मा मिथिंगाया गाज्रि मोननाय बायदि जानानै जोंनो मा गाज्रि फिथाइखौ होयो आरो जेरैहाय बिफां लाइफां बांद्राय दानफायनाया बारा जाबाथ' सान्दुङा बारा जाहोख गोन सानदुङा बारा जाबाथ' अखा हानाय नङा अखा हानाय नङा लोगोसे बिफां लाइफां गैयाबा मा जागोन हा गिसि खानाय आरो खुरखानायाबो बारा जागोन आरो हा गिसिखानाय गुरखानाय बारा जाबानो जोंनााव मा जागोन मिथिंगायारि सम्पदनि खहा जानाय जागोन बेखौ मा होनगोन मिथिंगायारि जाब्रब थाय बेखौ मानसियानो खालामो आरो मानसिनिनो खहा जायो। जों दायो बेफोरबायदि बोथोरखौ थियाव लाखिनो गोसोबा जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ डाइरेक्टलि बन्द' खालामनांगोन आरो जेरै जों बांद्राय गारि बाहायनाय इन्जिन बाहायनायफोरखौ बन्द' खालामनानै जों थावनि गारि बाहायनायफोरखौ बन्द' खालामनानै जों मा बाहायनांगोन उम इलेक्ट्रिक इलेकट्रिक गारि जेरै बेटारिजों खारनाय सलार सिस्टेम बेफोरखौ बाहायबा बिराद मोजां जागोन आरोना जोंनि क्लाायमेटआ औ आरो बांद्राय सुबुं अनजिमाखौ होबथानाय गिदिर गिदिर मेसिन बायदिसिना दाथ' गोबां लामा गिदि दिर गिदिर बानायगासिनो दंना बेनिफ्राय जोंनि मा जाखो दुंखावनाया बारा जागासिनो दङ। जोंनि बोथोरा बिदियावनो बांसिन सोलाय सोल' जायो अब्लाबो जोंनि नैबे साननैसोआव जोंनि बोथोरखौ नांगौखिनि बायदि थियै थानायखौ जों मोनदांदों आरो नुनो मोनदों जोङो।
औ
औ नोंथाङा माबाफोर औ औ
औ माने जों बोथोर सोलायनायनि गुबै जाहोन होनोबा बिफां लाइफां जेनोबा गिबियावनो जोङो बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि बागै होननो हायो जेनेबा हा बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै हादान सिफायनानै मानसिफ्रा जेरैबायदि आबाद बायनो लादों हाग्रा बारिखौ सिफायनानै जेरै न' बां नुदों लामा बानायदों इन्दिसत्रि बानायदों बिफ फोर बायदिखौनो होननो हायो आरो जोङो जेरै औ जेन'बा बिफां लाइफां दानस दानस्राङोबा जोङो हा खुरखानाय हा गिसिखानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। बिफांनि रोदायासो हा हाफोरखौ प्रटेक्ट खालामनानै लाखियो नालाय। जेब्ला बिफाङानो गैला अब्ला रोदाया थैलाङोब्ला हाखौ गुरै खालामो आरो
औ गुरै खालामो औ ओ दुंखावनाय जेरैहाय हाग्रामायाव अर खामनाय बायदिसिना जाथायफोर बांग्रि मावनाय बायदि दथाय बिाद सोमजियो आरो जोंनि सुबुं थाथाय सुबुं थाथाया थि नङियावनो मिथ थिंगानि दाथथायखौबो जों सोलाय सोल' खालामनो लानाय जायो आरो
औ बेजों लोगोसे गिदिर गिदिर इन्दास्ट्रिफोर लुनाय बिनिनो ओंखारनाय खुन्दैफोर गेसफोर बेफोरजों माने ओब ओ बारहावाया गुबुंले जानानै माने गोबां सोलाय सोल'खौ लाबोनायख खौबो जों नुनो मोनो।
औ
औ आरो बेजों लोगोसे इन्टारनेट बाहायनाय
औ इन्टारनेट बाहायनाया जोंनि बिदुंखौ औ गोबां बांहोगासिनो जोंनि क्लाइमेटखौ फुरा चेन्ज खालामदों दाथ' जोंना फर जिनिफ्राय फाइभज जागासि दंना फाइभजिआ जोंनि देहायावबो ओरैबायदि इफेक्ट खालामदों मानोना जुदि जोंनि बै क्लाइमेटआ सोलाय सोल' जाबाय थायोबा बै साननिफ्राय फैनाय फान्थाव गाबनि सोराङा जोंनि मोदोमाव दाइरेक्ट ख्लि नांफैयोबा जोंहा मा जागोन? जोंनि बिगुराव एलारजि जागोन माखासे केन्सारफोर बिगुरनि माखासे बेमारफोरा जानो हमगोन। बेखौ मा गेसाव फ्राय बेखौ ग्रिन हाउस गेसाव हमथानानै लाखियोमोन बै सान रोदानिफ्राय फैनाय फान्थाव गाब सोरांखौ माबाया ग्रिन ओ ग्रिन हाउसा लाख हमथानानै लाखियोमोन जुदि बिफां लाइफाङानो गैयाबा बै ग्रिन हाउसाबो थानो हानाय नङा। बेनिखायनो जों आरो एखदमबारे मिथिं थाथायखौ बुहुमनि थाथायखौ बेबायदि समान थाथायाव लाखिनोबा जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ एकदमबारे बिफां फांसे दानफायनोबा बेनि सिगां फांथाम गायग्रोनांगोन बिदि खोथाया फैयो आरो
औ आरो बेजों लोगोसे जों आबादथिलिफ्रावबो बिराद खहा जानायखौ नुनो मोनोना नोंथां?
औ खहा जानायखौ नुनो आरो आ नोंथाङा थिग खोथाखौनो बुंनो जों आबाद थिलिखौ गायनानै जों रासायनारि बांद्राय हासार बाहायनायनि थाखायबो जोंनि बुहुम बिखुंनि हा बाहागोआ सोलाय सोल' जायो बिनि थाखै माखासे फिफांफोरा जाय मेडिसिनखौ जोङो आबादनि थाखाय बाहायदोंमोन बियो आबादनि थाखायल' मोजां जानो हागौ नाथाय माखासे बिफांफोरनि थाखाय बियो खहा गोनांबो जानो हागौ बिनि थाखायनो माखासे बिफांफ्रा थैलांनोबो हमनो हागौ आरो बे हायाव गो जाय आबादखौ मावदों नोङो बे आबादखौल' मोननानै नों नेक्स्ट टाइमाव बेयाव बायदिसिना मोजां बिफांफोर रज'नो हाया बेबायदि कन्डिसना जानानै फैयो आरो। जेराव जोंना हायाव माखासे थानाय एम्फौफोर माखासे हासारफोर नेचारेलि थाखायो नालाय बेफोरखौ बुथारनानै जोङो मा खालामनाय जायो रासायनारि हासार बाहायनाय जायो बे फोरो जोंनि देहानि सायाव खहा लाबोयो जेरै जोंनि आदार जोंनि जानाय गासैयावबो बियो जोंथ' जानो थाखायसो आदार मावो नालाय जों बेखौ रासायनारि हासार होनानै बाहायोब्ला जोंनि देहायाव फुरा इफेक्ट जागोन बिनि थाखायनो दानि जुगाव सुबुंफोरा सानाय सु नाय बेमार आजार बायदि जाथायफोरजों बांसिन जुजिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो गोदोनि दिनफोरावथ' जेबो रासायनारि हासार गैयामोन जा हा दं बेयावनो खदालजों जावनानै एबा मोसौफोरनि नांगोलजों हालेवनानै जों आबादखौ मावोमोन नाथाय दानि समाव जोङो बायदिसिना टेक्टार मेसिन बायदिसिनाखौ सोनानै जोङो आबादखौ मावनाय जायो बिनि थाखायबो जोंनि मा जाखो हानि दाथाय हा बाहागोआ बिराद सोलाय सोल' जाबाय आरो।
औ जेन'बा हायाव थानाय जिबफोरा थैयो।
औ गोबां जिबफोरा थैनानै थाङो।
हाखौ माने बिसोरो ओ गुरै खालामनायाव बा आबादखौ माने मोजां खालामनायाव जायफोर खानस्रिफोरा माने थानो हाया जायो औ ट्रेक्टरा दानस'यो दानस'नानै बिसोरखौ माने गैया खालाम जेनेबा औ। आरो बेजों लोगोसे जेन'बा जों मुलि बाहायनाय होननानै बुंदों ना मुलि बाहायोब्ला जेन' बा बेफोरो एम्फौफोरा थैलाङो नोंथाङा बुंखाबाय आरो हाखौ जेनेब बा रस गैयै जिउ गैयै खालामनानै होयो औ जिउ नोंथां बुंनाय बायदि नेकस्ट माने हाग्राफोर रज'नो हाला बे हाग्राफ्रानो सेवनानै जेनेब बा हासार बानायोमोन बिसोरो थानो हाला जाहैबाय औ बि औ। बिनि अनगायै जोङो रासायनारिक बुस्थुसो बाहायो। रासायनारिक औ रासायनारिक रासायनारिक हासारफोरा जेनेबा आबादनि थाखायल' मोजां जानो हागौ जेनेबा जों आबाद खौल' मोजां मोननो हागौ बै बै आबाद दा जेनेबा जानायाव जे इफेक्ट खालामो जों बेखौ सानहरला आरो जों बे गासोमनाय दैयावदि जोंना आथिङाव नांनानै बा मोदोमाव इफेक्ट होनो हागौ जों बेखौबो सानहरला माने जों जास्ट मारै मा होनोमोनलाय आबादखौ मोजाङै बोखांनो हागोन बेख खौल' सानहरो मानोना जोंना जेनेबा बोथोर सोलाय सो औ बोथोर बोथोर सो सोलाय सोल'नि जाहोनावनो जोङो जेनेबा दैफोरखौबो मोन मोजाङै मोनफुंला। बा ओ जोंनि बे सो ओ मदार्न सोलायनाय जुगनि थाखाय जोङो माखासे जेनेबा ओ जों थाब जाजानो लुबैनानै जेनेबा ट्रेक्टरफोरखौ इउस खालामो। बेफोरनि थाखाय जोङो ओ एयाव थानाय माखासे एम्फौ एनलाफोरखौ बुथारनानै जोंहा माने हाखौ गोथै खालामनानै लानाय बेफोरनि थाखाय माने आबादफोरा बारा मोजां जाया आरोना बेनि थाखा खायनो जोङो थाब थाब जानायखौ नाहरो औ बेफोरनो बेफोरनो जाहैबाय आरो।
औ। साननानै नायोब्ला दानि जुगाव खावसेजों मोजां खावसेजों गाज्रि। गादसैयाबो खावसे खावसेजों मोजां खावसेजों गाज्रि जों सर्ट काट टाइमखौहाय आद्रि खालामला होननानै सर्ट काटयै मावनो सानो नाथाय फारसेथिं साननानै नायबा गासैबो जोंनिनो खहा।
औ दानिया नोंथां ओ औ नोंथां दानिया जोंहा समाबो जाबायमोन। औ उननि आयदाफोरखौ जों सावरायनोसै नामा सम मिलायब्ला औ।
औ दे दे।